हेलौ नोंथां। आ गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांसिम।
औ आंनिफ्रायबो नोंथां।
औ आ नोंथां जोङो दा मिथिंगानि बागै एसे सावरायनोसै।
औ औ
ओम आ जोंनि जेनेबा मिथिंगायारि जि जेनेबा जिब जुनार हाग्राबारि अरनबारियाव जोंहा मा मा जिब जुनार मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलायदो आरो बिनि गेजेराव जों मा मा जिबिखौ जायो। बिनि बागैबो एसे गुवारै बेखेवना होदो।
जोंहा अरनबारियाव माने जिब जुनारनि मुं सोंदों नङा होमबा नोंथाङा।
औ औ
जोंहा अरनबारियाव जोंहा बिदिनो गासै जोंनि मोसा लख्रा, मैदेर फोरखौ मोननाय जायो।
औ
औ ओ बिदिनो आरो लोगोसे फिसा फिसा जिब जुनार एन्जर, सेसा, मै बायदिसिना बेफोरखौबो मोननाय जायो। अरन गेजेराव। बिदिनो जोङो ओमफ्राय जिब जुनारखौ ओ सेसा बेफोरखौ जायो मै बेफोरखौबो जानाय जायो। जों बेफोर जुनारखौ जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ आरो जोंहा हानसिफोरनि थाखाय एकदम गोनांथि नोंगोना नङा सानो नोंथाङा?
आ बिदि बिदिनो नोंथां ओ फास फारसेथिंबो गोनांथि जोंनि थाखाय माने मोननैथिंबो गोनांथियानो जोंनो बेफोरखौबो नांगौ। अरन हाग्राबारिखै खौ नांगौ जायो। दा नङाब्ला आरो जिब जोनारा ओ बहा थागोन नङाबा जोंनि बेफोर लांदां जायगायाव फैनानै जोंखौ बायदिसिना खा खालामफैगोन जोंबो थानो हानाय नङा। बेनि थाखाय अरन बारि फोर खौबो नांगौ जायो। जा दा बिसोर जिब जुनारा थानो हायो।
औ
नङाब्ला आरो बेफोरो जोंनि लांदां जायगायाव फैनानै ओ जोंखौबो एसे उसुबिदा खालामफैगोन बिनि थाखाय गोनांथि
औ आरो बिफां लाइफाङा जिब ओ जिउआरिफोरनि थाखाय मायाव गोनांथि जायो नोंथां? बिफां लाइफांफोरा
फां लाइफांफोरा जों जोंनि हां लानायाव जोबोद गोनांथि। ओ जोंना अक्सि फिन होयो बिफां लाइफाङा खायनो जोंना बिफां लाइफ बिफाङा जोबोर गोनांथि आरो बेखायनो जोंनो नांगौ फां-लाइफां बेफोरखौ नांगौ आरो जों लोगोसे बिफां लाइफांखौबो जोंङो ओ बोस्रांलां माबा लांनांगौ गायलांनांगौ बिफां लाइफांखौ जोंनो नांगौ आरो साब सिखन लाखिनांगौ
औ
औ जाहाथे रानलांनो हाया बिफांङा बे बायदिनो जों बिफां लाइफां औ हा दै बायदिसिना दोनानै फोथांलांनांगौ आरो नोंथां
उम उम आरो फांबेसे बिफां लाइफांनिफ्राय मोननो हानाय फिथाइ सामथायाइ जाय फिथाइ सामथायाइखौ जों जानो हायो बेफोरनि फांनैसो नोंथांङा बिफांनि मुंखौ बुंना होनाय
हागोन ओ गिबियावनो जोंहा थाइजौ बिफां
औ
औ गिबियावनो थाइजौ बिफां ओ खान्थाल बिफां औ ओमफ्राय ओ जाम बिफां बेफोर बिफांनिफ्राय जों माने मोनजानो हायो आरो
औ आरो बिदिनो गोबां दंबावो
बिदिनो गोबांबो दंबावो होनलाय
आरो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जानो हानाय इदिनो बेसादफोरनि मुंबो बुंनाय नोंथां
हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोंङो ओ हाग्रा बंग्रायाव जों थालिरखौबो मोननाय जायो
उम
औ थालिरखौबो जों मोननाय जायो औ जों थालिरखौ जायो ओ‌ बिदिनो
बिदिनो ओ लिसु लिथुखुफोरखौबो जों हाग्रा बारियाव मोननाय जायो
औ
औ
ओइ इसानाव लिटारसे लायथ'लै लिटारसे हथ'लै आरो नों इनिफ्राय बिदिनो हाग्रानि ओ जेरै मानलाग्रा ओ मानलानो हानाय मोननैसो मैगं जाग्राफोरनि बुंलाय
हागोन जोंहा मानलाग्रा मैगं ओ जेराव ओ खिफि बेन्दों होननाय दंङ
औ
बे खिफि बेन्दों ओ बेनिफ्राय जोंहा आ दिंखिया औ बेफोरखौ मोननाय जायो आरो नोंथां
आरो खुमग्रा जोगोनार थाबाय।
औ खुमब्रा जोगोनार। नोंथांङाबो एसे ओ‌ अरननि बागै। एसेसो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
ओ मा मास माबायदि सिस्टेमाव।
ओ। बिदिनो जेराव आंनि फिननायनि गेजेरजों ओ नोंथाङाबो बेखौनो माने फारियै बुंलांफिनगोन।
दम अरन बिफां लाइफांआथ' जों गोनांथि जाखाबाय मानसिनि सुबुंनि थाखाय। आरो। जेनेबा हां लानायाव गोबां खामानि होयो जोंनि हाग्रा बंग्रायाबो बार सोमजिहोयो फारसेथिं आरो जोंहा जिब जुनारनि थाखाय जिब। जुनारा नाबा जोबस्रांलांनो हायो जेनेबा हाग्रा बंग्रा गैयाबा।
औ।
बेफोरबायदिनो बेनिफ्राय जोंहा आरो गोबां बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जों गोबां बिदिनो न'फोर बानायनायावबो सुबिदा जायो आरो जोंनि हाग्राफोरखौ जेनेबा थाब सिफायैयाबो एसे मोजां आरो माने इयुन जेनेरेसननि थाखाय मानि इयुन। जेसेनो मानसिया बांलांगोन जों लासै लासै हाग्राफोरखौ जेनेबा मानसिफ्रा जेनेबा गोबां गोबां जालांनाय लोगो लोगो जोङो थानाय जोंनि जि हा बेफोरो जोंना एसे बारायनांगौ। जायो जिहेतु बेखायनो जोङो बे हादान सिफायनो गोनां जायो बिदिनो संखिया बांनाय मानसि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे हाग्राफोरखौबो लासै लासै जेथो बिदिनो सिफायलांनाय जायो आरो आरो गोनांथिबो जायो। बियो जेनेबा सुबुं माहारिनि थाखाय बेनिखायनो जेनेबा जों दा बर्थ'मानाव रैखाथि होनांगौ जेनेबा मिथिंगाखौ। मोनब्रै सोदो मोनब्रै।
नांगौ नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राफोरा सैथो गोजा।
औ।
खोनानानै गोजोननायबो मोनबाय।
औ।
अब्ला जोङो। मिथिंगा बेयाव जोंनो। औ।
दा मोनसे माबा सोंहरनि नोंथां दा जोंना थास'लाइखौ बुङो जों थास' बे थास'नि जों मा मा अंगखौ जानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
थास' थास'खौथ' जोंङो फ्रायनो। गासैखौबो माने नागार नागारथावयि बायदियानो। जों गासै मोनफ्रोमखौबो जानाय जायो। ओ। थास'खौ जोङो। दा थास' बेदरखौबो जों जानो हायो थास' थास' बेदरखौबो जों जानो हायो आरो बिनिफ्राय ओ थास' आथिं ओंखारो। बेखौबो जों जानो हायो आरो। बिबार बारो जों। बिबारखौबो जानो हायो। आरो थस' बि सिरि होनो। बे बिलाइ जों बिलाइ। बेबो जानो हायो। आरो थास' गांखं बुङो। बे थास' गांखौंबो जों जानो हायो जों फ्रायनो मोनफ्रोमबो थास'निफ्राय मोननाय मोननाय गासिखौबो जोङो माने जाजोबनो हायो आरो नों थास'खौ जों नागार थाव जाया गासै मोनफ्राम मोननाय जों जाजोबनाय जायोना नोंथां
औ जोबोद मोजां आरो दा नोंथांनि नोंथांनि न'खराव जेनेबा मा मा जिब जुनारखौ ओ फियो?
आंनि न'खरावथ' बिदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ फिनाय जायो
औ बेफोरो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना रां
हेफाजाब होयो औ
दे नोंथां बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै रायलायनायखौ उम उम दे दे गोजोननाय थाबाय।